खोनादोंना नोंथां अ ओ मोनाबिलिनि गोजान हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। ओ बेनिफ्राय आङो नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोना बेनोदि आं नोंथाङ जों जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना औ औ अ बे आयदाया नो जाहैबाय एम्फौ लाथा फिसिनाय आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ एम्फौ लाथा फि ओ एम्फौ लाथा फिसिनायाबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे हारिमुनि मोनसे बाहागो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ एम्फौ फिसिनाय होनोब्ला जोङो गिबियाव द फिथोबखौ जोङो सुखांनानै माला बायदि सुखांनानै जोङो बबे बबेबा इजुर नांआबा बबेबा ओ मोन ओ बान्थाबो फोराव जोङो आलायनानै दोननाय जायो आरो बेखौ बेनिफ्राय सप्थासेसो सोनि गेजेराव बे फिथोबनिफ्राय सिख्रि ओंखा खारो आरो ओमफाय बे सिखिरिखौ जोंओ बि दै दैहोनो थाखाय ओ कटन ओ माने कटननि नङाबा मा थानि जिस्रिफोर ओ लामना दोननानै सिख्रिखौ बाहोनानै जोङो बिदैखौ दैहोयो नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो बिदैखौ दै होनानै ओ बेनिफ्राय बिदैफोरखौ सिख फ्रिया जेब्ला बिदैफोरखौ दैखाङो दैखांजोबो अब्ला जोङो बे बिदैफोरखौ बोखानानै ओ गांसे जिस्रियाव बोनना नै स्नि सानसो जोङो दोननाय जायो आरो बेखौ औ बोननानै दोननाय जायो बेनि ओमफ्राय जों स्नि साननि उनाव बे बोननानै दोननाय बिदैखौ नायोब्लाथाय जोङो एम्फौ ओ बिदैफोरनिफ्राय एम्फौखौ ओंखारनाय नुयो आरोना ओ जेब्ला जों औ बेबाय दि ओ एम्फौआ गोरलै गोरलै ओंखारो अब्ला जोङो ओ गोरलै गोरलै ओंखारनाय एम्फौनो जों इन्दि बिलाइ बिलाइ गोरलैखौ होयो। होयो आरो ओ ओं ओं बे ओं जाहाथे माने एम्फौआ ओ गोरलैयाव ओ एम्फौनि हाथाइफोरा गुरै जायो नालाय इनिफ्राय बे बिलाय गोरलैखौ होनाय जायो। जायो आरो थोंजोङै जोङो बेखौ ओ गोरा बिलाइफोरखौ होनाय जाया आरोना ओ एम्फौआ थैलाङै बायदि बि बे ओं गोरलैखौ होयो बेनि उनाव साननैसोनि उनाव माने एम्फौआ ओ गुस्लायनानै बेबायदिनो देरलांबाय थायो देरबाय देरलांनायजों लोगोसे बिलाइफोरखौबो जों गोरानिफ्राय गोरा बेबायदि होलाङो आरो बेनिफ्राय बेबाय दिनो ओ जेब्ला बिसोरनि देरनाया जोबथा जाहैयो अब्ला जोङो गोरा बिलाइफोरखौ इन्दि बिलाइ गोराफोर नोंङाबा इन्दि बिलाइखौ जों जोङो नागिरनानै मोनस्लाबाबा जों खारंनि बिलाइ एबा थासोमलिनि बिलाइफोरख खौबो जों होनाय नुनो मोनो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय बेबायदिनो साननैसो बेबायदि गोरा जाखांनायनि एम्फौफोरा गोरा जाखां खांनायनि उनाव बिलाइफोरखौ साननै सानथाम बेबायदिनो जाहोखांनायनि उनाव बेबायदिनो मोनो आर रो एम्फौआ माने ओ औ। मोनो मोन मोननाय होननानै बुङो ना। ओमफाय जेब्ला एम्फौआ गिबियाव माने गिबिमोन खालि बिसोरो मासे नोंङाबा मानै बेबायदिल' मोनग्रोयो आरो। ओमफाय बेखौ ओं जोंनि आइजोफोरा जायफोरा फिसियो बिसोरो माने अजा ओंखारनाय होननानैबो बुङो आरोना अजा ओंखारनाय होननानै बेबायदिनो बे अजा ओंखारनाय दिना गोबां बिदिनो स्र' स्र' ओंखारथों होननानै माने ओ थाम्फैफोरा थाम्फैफोराबो जाहाथे बे एम्फौफोराव बाना अर नो हाया बिनि थाखाय जिस्रि सावफुंनानै होनाय जायो आरो। ओ बेबायदि जिस्रि सावफ फुंना होनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो इन बिनि अखा नायैनो नेक्स्ट दिना ओ एम्फौफ्रा गोबां गोबां गोमो गोमोनफोरा गोबां गोबां गोबां ओंखारनो हमो आरो आरो जेब्ला बे ओ गोमोनफोरा गोबां ओंखारो अब्ला जोङो ओ गंसे खादायाव थाइजौनि बिलाइ नोंङाबा जों थालिर बिलाइ गोरानखौ एसे बुथुमना लाबनानै ओ बे गोमोन जानाय एम्फौफोरखौ हमनानै दोनो आरोना। हमनानै दोनोब्ला बिस से हरसेनि गेजेरावनो फिथोब थोबो आरो फिथोब थोबोब्लाबो बे हरसेनि गेजेराव फिथोबा एसे गोबायैनो थायो नालाय जों बेखौ बे बिलाइ थालिर बिलाइ एबा थाइजौ बिलाइनिफ्राय बेखौ जोंङो बोखानो हाया आरो। बेखौ बोखानायाव मोजां जाथों होननानै जोङो साननै सानथाम दोननाय जायो। बेनिफ्राय बेनि उनावसो जोङो फि फिथोबखौ थाइजौ बिलाइ एबा थारि थालिर बिलाइ गोराननिफ्राय बोखानानै ओ सानसे फोर दोनबावनानै नोङाबा साननैफोर दोनबावनानै जोङो फिथोबनिफ्राय एम्फौखौ दिहुननानै जायो आरो जोङो गोबां बिबांनि एम्फौ फिसिनाय जायोब्ला जों बेखौ ओ फाननानै रांबो खामायो आरो रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों औ बेबायदिनो खायसे खायसेआ फिथोबफोरखौ फानोबो खायसेआ आरो न'आवनो ओ खुन्दुं लुनानै इन्दिनि जि दानानै इन्दिनि जिफोरखौबो फाननानै गोबां रां खाम खामायनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होनबा नों
औ औ नंगौ
बेबायदिनो जोंनि आइजोफोरा औ जोंनि आइजोफोरा नखर संनाय न'खर खुंनायाव गोबां रांफोर खामायना जों ओ न'खर जौगानायाव एबा गथ' गथायफोरखौ फराय फोरोंनायाव फरायहोनायाव ओ गोबां मदद खालामनो हादों नङा होमबा औ ओ बे बेबायदिनो जों एम्फौ फिनायनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां रांबो खामायनो हायो ओ जोंहा आ जानायाव जानोबो मोनो आरो फारसेथिं जोङो बेबायदिनो रां खामायनो हायो आरो
औ नंगौ नोथां नंगौ
औ बिदिब्ला नोंथांनि आंनि रोंगौथिखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायबाय नोंथाङा दा नोंथांनि रोंगौथिखौ आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो बलाथा फिसिनाय बुङोब्ला नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय थिग बिब्दिनो जोङो ओ दा जोङो एम्फौ थाखो जोंनि बर' हारियाव दाल' नङा जोङो गोदोनिफ्रायनो फिबोगासिनो जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो नङा होमबा नाथाय जोङो दा एसे खम फिनायखौसो नुनो मोना नाथाय गोदोथ' जोंनिया बिदिनो न'खर न'खर जोंनिया थायोमोन। औ नंगौ जोङो दा दाबो फियो जेरै खायफायाबा गाव हारसिं फियो एबा खायफाया ग्रुप लोगो नांना नानै जोङो बिदि फिनायखौबो नुनो मोनो आरोखि।
औ औ
माबा बिदिनो सोरखारनिफ्राय फिनो लाबोयो औ। बेनि अनगायैबो जोङो एम्फौ लाथा फिसिनाय बुंबा जोंनो गिबियावनो जोंनो एम एम्फौ बिदै एबा जोंनो बै जोंना सि फिथोबनि गोनांथि जाग्रो नङा होमबा नोंथां? औ बेनिखायनो जोङो बै फिथोब खौ गिबि गिबियावनो जोङो हाथाय बाजारफोरनिफ्रायबो जोङो बायनानै मोनो नङाब्ला जों सोरबा गामियाव फिनायनिफ्रायबो जोङो जोलैखौ जों बेखौ लाबोनो हायो औ नंगौ। ओ जेब्ला जोङो फिथोबखौ लाबोसिगोन जोङो एम्फौ लाथा थानाय फिथोबखौ अब्ला जों गिबियावनो बि बिजि खुन्दुंजों जोङो सोनानै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो बेरायाव आलायना दोनो आरोखि बेनि उनाव जेब्ला सिखिरिया ओं खारगोन अब्ला जोङो सिखिरिखौ जोङो मासे मासे जोङो बोखानानै गांसे जियावहाय बाथा फोनानै जों बेखौ ओ सान्द्रि एबा जोङो दुबख्लिफोराव दोननाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला सिखिरिया बिदै दैगोन अब्ला जोङो ओ ओमफाय सिखरिखौ बिरहोनानै जोङो बिदैफोरखौ बोखानाय जायो। बेनि उनाव बिदैखौ जोङो मोनसे ओ मोजां जायगायाव जोङो सानद्रिफोराव जोङो दोनना लानाय जायो बेयाव जि गांसे बनानै बेनि उनाव जेब्ला बै बिदैनिफ्राय औ नंगौ बिदैनिफ्राय एम फौ लाथाया ओं बेयाव गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइखौ होनाय जायो। बिदिनो एसे एसे देरहांगोन बेनि सम एबा बैसो हिसाबै जोङो बिलाइफोरखौ होनाय जायो बेनि लोगोसेनो जोंहा एम्फौ लाथाया इन्दि बिलाइनि अनगायैबो खारं बिलाइ लोगोसे थासोमलि बिलाइ बा गाम्बारि बिलाइ बैफोर बिलाइफोरखौ जायो आरोखि बेनि उनाव जोङो एम फौ लाथाखौ जेब्ला देरगोन अब्ला जों बेखौ दान्दा महरै जों खाना आलायना दोननाय जायो जों जोङो औवानि दान्दा जेरै सोरोबथाम गाहाम जोङो बिदि खालामना आलायनाय जायो आरोखि नोंथां। ओ औ लोगोसेनो जोङो एम्फौ लाथाया थाबैनो देरथों होननानै जोङो सम सम बेखौ जोङो मोजाङै साखोन सिखोन खालामनाय जायो बेनि खि एबा बे जाखांनाय थारा बिलाइनि थाराफोरखौ जोङो गा गारनाय जायो लोगोसे सेनो आखिसाया ओ जोंना एम्फौ लाथा जोंनिया सम सम गुस्लायोना ओ बिनि उनाव ओ जेब्ला थाब थाब गुस्लायगोन बेबो बेयो अब्ला थाबैनो देरो आरोखि बेनि उनाव जेब्ला एम्फौ ला थाया गोमोन फैयो बेखौ अजा होननानै बुंनाय जायो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो। औ गिबि फै गिबि मोनजेनाय एम्फौ लाथाखौ जोङो अजा बुङो। थिग बिब्दिनो गासैबो एम फौ लाथाया मोनजोबनायनि उनाव जों बेखौ फाथोनि बस्थायाव जोङो बिदिनो थाइजौ बिलाइ एबा जोङो थालिर बिलाइ गोरान जों बेैफोरखौ होनानै सोना खाना दोननाय जायो बेनि उनाव जेब्ला बियो मोजाङै फिथोब दैगोन एबा एम्फौ लाथाया मोजाङै जानो हानाय मोदोम जागोन जेरै ओ द' सान बा स्नि साननि उनाव जोङो बेखौ बोखानाय जायो आरोखि बोखानायनि उनाव जोङो जिरनानै जोङो एम्फौ लाथाखौ जानो हायो लोगोसेनो जोङो फाननोबो हायो मानो होनोब्ला बा एम्फौ लाथानि बेसेना जोबोर गोसा दा समाव नङा होनबा? जेरै जोंनि ओनसोलाव फवासे एम्फौ लाथायावनो जौसे रां बिदि गाहाम जाब बाय जोंनि समाव जोङो। फिथोखौबो जोङो फाननो हायोबा जों गावनो न'आवनो जोङो इदि खुन्दुं लुनानै जों गावनो जि दानानै लानो हायो। लोगोसेनो औ नंगौ नों जोङो एम्फौ लाथाखौबो जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि जेरै दोरोङारि ओंख्रि अनला खारै। जोङो बैफोरजोंबो जानो हायो लोगोसे थास' बिथ'रि मैथा जोङो बिदि जोंबो जोङो संनानै जानो हायो। खोनादोंना नोंथाङा औ लोगोसेनो जोङो फिथोब फोरखौ ओ बखननानै जोङो बेनिफ्रायबो जोङो एसेबाबो जोङो रांनि मदद लानो हायो। खोनादोंना नोंथाङा अ आरो जोंहा गोदोनिफ्रायबो बर' आइजोफोरा जोंनिया इन्दि खुन्दुं लुनानै गावनो न'आवनो सि दानानै गानो। मोन दा जों दा समावबो जोङो बिब दिनो जोङो खायफाखौ नुदों बिदिनो आखायजों सावख्रि नुनायबा खायफाया सोरखारनिफ्राय मोननाय। मेसिनजों थावख्रि लुयो मानो होनबा जोङो समाबो ओ समनिबो आं खाल बेनिखायनो जाय आइजें औ बेनिखायनो जाय आइजेंजों थाब जायो बेखौनो जों नायगिरो नङा होमबा?
औ
औ ओ दे बिदिबा नोंथां जोंनि दिनैनि सावरायनाया जोंहा समा जानानै फैबाय आङो नोंथांनिफ्राय सिनायनायनि बागै गोबां बाथ्रा मिथिबाय आरो आंबो जा
अ नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो मोनबाय। औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
दे बिदो औ। दे बिदिब्ला नोंथां।